औ नोंथां।
औ! नोंथाङा बोरै दं?
औ आं दामानि गसाइनि अननायाव मोजाङैनो दंथयो नोंथां नोंथाङालाय माबोरै दं?
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंखौ ओ फन खालामनायनि जाहोना जाहोनखौ आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। बिदिनो आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो माने मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां!
औ नंगौ नोंथां औ हागोन नोंथां।
औ बिदिनो माने - बिदिनो माने जों बर'नि हारिमुनि बागै सावरायगौमोन आरोना ना।
औ-
औ नोंथाङा एसे बुंग्रोदो बर'नि हारिमुखौ
औ नंगौ नोंथां ओ जोंनाथ' बर'नि हारिमु होनोब्ला मोसानाय ओ जोंनि जानाय लोंनाय ओ दामनाय देनाय बेफोर गासैबो गोलैयो।
औ।
बेनिनो आङो ओ जोंनि बर'नि हारिमुनि ओ मोसानायनि सोमोन्दै आङो सुंद'यै फोरमायलांसै नोंथांनो औ जोंनि बर'नि मोस ओ बर' हारिमुनि मोसानाय होनोब्ला जोंना ओ बैसागु मोसानाय खौनो जोङो ओ बर' हारिमुनि मोसानाय गिबि एबा गिदिरसिन मोसानाय होननानै सानना लायो बेनि अनगायै बेनि उनावहाय जों दङ जोंहा खेराइ मोसानाय बिदिनो खेराइ गोलाव खेराइ गुसुं ओ दउ दावस्रि देलााय बायदि मोसानायखौ जोङो मोनथिना मोनो।
औ नंगौ।
जोंहा गिबियावनो बैसागु मोसायोब्ला ओ मोसागिरिफोरा जोंना ओ दख'ना गोमो ओ बिदिनो फास्रा ओ बिदिनो बायदिसिना खानायफोरावबो ओ बिबार लानानै जोंना बैसागुखौ मोसानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बैसागु ओ जोंनि बर'नि बैसागु मोसानायखौ जोबोर समायना नुयो।
औ
औ मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि ओ बर'नि गाननाय जोमनायफोरानो जोबोद समायनाखा ओ बे गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जोंना ओ गुबुन गुबुन हारिफोरा गुबुन ड्रेस गाननानै ओ जौसे जोन थायोब्लाबो जोंना बर'नि दखनाखौ सासेया गानना थायोब्ला बांसिन सुबुंनि मेगनानो बे बर' आइजोनियावसो गोग्लैयो। औ ओ बिदिनोहाय जोंहा ओ मोसा मोसानाय बैसागु मोसानाय ओ दाखालि बावैसो जालांनाय ओ बुहुमनां दाखालि बावैसो बागुरुमबा दोहौ मोसानायावो जोंना बुहुमनााङैनो मिथिसार जानो हादों बे मोसानाया औ ओ बिदिनो ओ नोंथाङाबो आंनो बर'नि हारिमुनि बागै सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां।
औ
बुं जोंनि बर'नि हारिमु गोबां जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय बि होननानै जो गोबां बर'नि हारिमु बनाय दं आरो
औ नंगौ।
बिदिनो जों जुमाय जुमायफोरखौसो जोङो बर' फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो ना नों
औ नंगौ
जुमाय गैयाबा माने जों जेबो जेरावबोबो जों माने सोलिनो हाया जेरै जोंनो हाबा बा मायबा मोनसे न'खरनि जा खर्म' बेयाव माने जोङो जुमायनि गोनांथिथार आरोना नोंथां
औ नंगौ।
औ बिदिनो जोंनि जानाय लोंनायजों गोबां गोबां जेरै जोङो लाथा लाथा लानानै गोबां बिदिनो गाव गावनो ला रां खामायनो हायो। आरो लोगोसे जोंखौ बर' होननानै सिनायथि मोनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ
औ नंगौ नोंथां
बिदि बिदिनोहाय जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थायो थानाय बर'नि हारिमुआव गोबां ओ खुगा मेथाइफोरखौबो जोङो नुनो मोनो
औ
बे औ जेरै जोंहा गथ' बुरखायनाय खुगा मेथाइ एबा ओ सेंग्रा सिख्ला एदावलायसनाय खुगा मेथाइ सो आ बिदि ने जोंना बिखुनजोखौ एदावना खननाय खुगा मेथाइ गोबां खुगा मेथाइफोर दं बेफोरबो जोंनि बर' हारि बर' हारिमुखौ लाखिनायाव मोनसे गोख्रों मदद होबोदों मानो बेफोर खुगा मेथाइखौ जोङो दा बारा गोबांखौ नुनो मोनला नाथाय जोंहा बेफोर खुगा मेथाइया बिजाबाव लिरनाय दं एबा दा खुगा मेथाइ होनोब्लाथ' जोंनिया मा ओ खुगा मेथाइआ लिरगिरि थाया बियो गोदोनि आबै आबौमोननिफ्राय खुननिफ्राय खुगा बास्लाय बास्लाय बेदिसो जोंना खुगा मेथाइआ नाथाय जोंना बेफोर खुगा मेथाइखौहाय दा जोंना ओ गो गोबां लिरगिरिफोरानो लिर नानै बिजाब बायदिसिना सेबखांनानै जोंना बर' हारिमुखौ लाखिनायावबो जोबोर हेफाजाब होबोदों आरो बेफोर खुगा मेथाइ थाइखौनो जोंना बायदिसिना ससियेल मेडियायावबो दानिया मोनसै बेफोर बेफोरनो बेफोरावबो जोंनि बर' हारिमुखौ लाखिनायाव गोबां मदद होफैदों होबोदों। बिदिनो जोंना औ गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जोंहा गोबां बर'फोरनि दख'ना बायदिसिना बेफोर बेफोरखौ जोंना बर' आइजोफोरा गानो गोदोनि समावथ' जोङो नुनो मोनोमोन जोंना बर' आइजोफोरा दख'नाखौ गावनो दानानै गावनो गानो बेफोरबायदि नुनो मोनदोंमोन एबा आर'नाइ फालिखौ बैसागु बोथोरनि सिगांहाय दानानै जोंना बैसागु समाव गावनि मोजां मोननाय बायदिसिनानो हरनाय बेफोरबायदि जोङो मेथाइफोराव खोनानो मोनो।
औ नंगौ नोंथां
बेफोर जोंनि आर'नाइ एबा दख'ना गामसाफोरखौ जोंना गोदोहाय आबै आबौ मोना जोंना जि लेखा फरा रोङाब्लाबो बेफोर बेफोर गाननाय जोमनायखौ जोंना दानानै ओ एबा ओ माबोरै माबोरै खालामबा माबोरै जागोन बेफोरखौ जोंना ओ सानै सानै दिहुननानैहाय ओ दानो हमदों एबा दानो सोलोंबोदों बेफोर जोंनि थाखाय जोबोर गोग्गाथावनि बाथ्रा ओ बेफोरबायदिनो जोंना हिसान दानानै गोबां दायो गोदोनिफ्रायनो दायै दायै दाबो बर' सुबुंफोरनि न'खराव गोबां नियावनो नुयो जोंना हिसान दानाय बे बेफोरबायदि बायदि सिनाखौ औ औ नं औ ओ बिदिनो नोंथाङा बर'नि जोंनि दख'ना एबा फासराफोराव होनाय मोननैसो ओ आगरनि मुंफोरखौ मख'ना होनो हागोन नामा नोंथां आ
औ बिदिनो जों थ' गोबां गोबां आगरनि मुंखौ आं बारा इसे मिथिया नाथाय थेवबो आं बिदिनो नुनानैसो गुबुन गुबुननिफ्राय बानायो आरोना औ औ नंगौ बिदिनो माने गोबां ग्राब बहियाव माने गाव जेरै गावनि गोसो बायदि दानि जुगावथ' आरो गोबां बिदिनो मबाइलफोरावबो मोनो गोबां गोबां आगर बिदिनो माने बे म मबाइलनिफ्रायनो आं माने ग्राबनि बहियाव सेबखांनाय जायो आरोना नों
औ थारैनो
बिदिनो जेरै दावराइ आगर बिदिनो हाजो आगर बिदिनो गोबां गोबां आगर बायदि बायदि बिदिनो बिबारनि ओरै बायदि बायदि आगरखौ सेबखांनाय जायो आरो। आरो बे जा आगर खौ आं ग्राब बहियाव सेब खाङो बे सेबखांनायखौ आङो बिदिनो दख'ना एबा फालियाव आं एरनाय जायो आरो।
औ नोंगौ
औ
ओ बिदिनोहाय जोंना खोनानो मोन्दों गोदो आसागि बैसागो बैसागोमोननि सल'खौ जोंहा जेरैहाय बिसोरो ओम किसान दानायनिनो गावनि जिउखौ खुंलांदोंमोन जेरैहाय ओ बिसोरो गोबां आगरफोरखौबो जोंना दानानै दिन्थिलांनो हादों जोंनि सि ओ जोंनि सिगाङाव ओ बिसोरो ओ हिसान दानाय समावहाय ओ माबा मोनसे दाउ मासेफोर बिरलांनाय नुयोब्ला बेखौनो ओ हिसा ओ आगराव थाब सेबखाङो एबा ए हेब आगराव ओ हे आगर हेबो बिदिनो हाजो बायदिसिना खौ नायनानै आगर एरो बिदिनो बिदिखौ ओ हेबखांनानैनो दालागै जोंनि बर' हारिमुआव बेफोरो आगरफोरा दासिमबो सोलिबाय थायो
औ नोंगौ नोंथां
औ नोंगौ बिदिनो जोंहाय दाबो बर' आइफोरा बर' हारिमुखौ लानानैनो बा जोंनि हौवा माहारिफोरा बर' हारिमुजोंनो गोबां ओ सुबुङानो रां खामायनायजों लोगोसे गावनि जिउखौ एबा गावनि न'खर खौ सालायनायावबो गोबां ओ सुंथाबोदों जेरैहाय जोंहा बर' आइजोफोर होनोब्ला ओ बर' आइजोफोराबो गोबां आइजोफोरानो जोंना हिसान दानानैहाय बे बेखौ बाजार बायदिसिनायाव फाननानै गोबां रां खामायनायजों लोगोसे गावनि न'खर एबा गावनि ओ फिसाय एबा फिसाफोरखौ ओ गोबां रांखान्थि बिथिङावनो हेफाजाब होबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों एबा खोनानो मोनदों औ बि दिनो आइ जोफोरनि अनगायैबो जोंहा हौवा माहारिफोराबो गोबां ओ बर'नि हारिमुजों ओ गोलैनाय जेनेबा दामजु बेफोरखौ दामनानै ओ गोबां ओ जायग बेयावनो दिन्थिफुंहैनायजों लोगोसे बर' हारिमुखौ लाखिनाय आरो गावनि न'खर नखरखौबो बेजोंनो ओ राङारि बिथिङाव हेफाजाब होबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों
औ
औ नंग ओ जोंना बर' हारिमु होनोब्लाथ' बेफोरनि अनगायैबो ओ जोंना माइ आबाद मावनाय एबा गोबां उम अमा फि दावअमा फिनाय बेफोरजों लोगोसे ओ मेथाइ खननाय मोसानाय गोबां बायदिसिना गोलैयो बेफोरनि गेजेरावनो नोंथाङा आङो मोनसेनि बागै ओ एसे सुंद'यै फोरमायनानै होलांनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां जेरै बिदि बिदिनो जोङो जोंनि मेन माबाया दाउ आरो अमा ओरोना नोंथां। सिरि बायदि- बायदि फोराबो मोसौ -मोसौ, बोरमा, बिदिनो बायदि -बायदि जायो आरो दानि जुगावथ' अमा खौ गुबुन- गुबुन हारियाबो लायो आरोना। नोंथां जोंनि बर'आल' नङा औ दाउ- अमा बिदिनो बायदि -बायदिखौबो गुबुन -गुबुन हारियावबो लायो जेरै जों बिदिनो जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो दाउ -दाउ आरो अमाया माने गोदो- गोदाय आबौ -आबौनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो जोंनि हारिमु बेयावबो गोबां हारिमु हाबनानै औ जेरै साफ्रोमबो बर' बर'फोरनि न'खर न'खर माने जों दाउ अमा बेखौ नुखागोन आरो ना नोंथां।
औ नंगौथारैनो।
बिदिनो जों अम फोरखौ लानानै बिदिनो जोङो गोबां फैसा बारायहोनानै जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
ओ जोंना समाबो जाबाय
औ -औ नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ। गोजोन्थों नोंथां।
गोजोननाय थाबाय।